उम खोनाफैयाखैलै नोंनिखौ।
एबारलाय?
औ एबार खोनाबायब्रा मा खालामामोन खोनालायैलाय?
मोनथिया हमनायानो बार बैजे माबा जायो गोबाव जालायो हमनायानो गिद गिदिंबाय थायो।
उम गि हमजानो नागिर ना
उम।
मा खालामदों होनदां?
नै मोसाखांनानै दसे मेंनानै दंथ'यो। जिरायदों। ओंखाम जाहांहांना जाहांहां।
बेदर गैया दिनै?
बेदर गैया। दावदै दं दावदै।
बा मासथारा थांबाय?
थांथ'वाखै ओंखाम जाग्रोदों बियो।
ओंखाम जालांबावगोन बे?
उम। आं दिनै सानसेसो लागोन सानदोंमोन।
उम।
ओमफ्राय गैया नै दानो थांसैबो।
खा गावहा न'आव माबा दं खोमा? ओंखायनो थांनो नागिरदों। जायखि जायखि जाया दा माथो बाजौ बाजौ नो दिनै।
बिदि होनदों औ।
होमबाथ' देनजार जागोन दिनै।
एसे अर जोंब्लाब लायहोनसै।
औ जिफोर होजोबनांगौ।
सासे गन्थं जिनानैसो फैखादो सासे मैया।
हा इसे र' आं नै रेडि जाखाबावबायसो।
रेदि जाबाय दा? जाबाय।
उम। दिनै अरजों होनांगौ।
नआव दं दा?
दा नवावनो दंथयो।
मा ओंख्रि जाखो?
जाथ' बावाखैनो।
ए।
न' सिंनिफ्राय ओंखाराख जों दिनै।
ए।
टाइमसो हबा ओंखारबाय रेक महै हामसि दा जै थांबाय थांबाय मोनायाव आं मोनानि गु बाजिसोआव दिनै खेलाया गिदिरबाथ' गोबाव जागोन ना?
औ नायनायसै सै बै मासे सासेयालाय नों लिंहरनाया मा खामानि मावनो लिंहरामोन?
जेबो मावाखै नामा बेलाय?
नों फैयासै ना?
अह सोंहरखायाखैनो।
नों थिनहराखै होनबा?
थिनहर दाख मैया दाखालिनो बुंखानाय ब्रा। फिसा फिसा बानायनांगौ फै होननानै बुंखानायसो।
ह अखाबो हाबायना बै ओंखाम संनायावसो थाफागासिनो इयो। ओंखाम संनायाव दसे थाफाबाय मोसानाय दसे नायबाय।
दे गाबोन गाबोन रबिबारमोन ना ओ। नोंसोरबोथ' फुङाव मावफानो हागोन गाबोन फुङाव फैनाय नङा खोमा गामोन।
आदाबेला
मैया मैया मा बारमोन? मैया सुक्रुबार सुक्रुबार सुक्रुबारावनो मैया मानो आदाबेलाल' लादों बेलाय फोरोंगिरिया। मैया मानो आदाबेलाल' लादों बे क्लासखौ।
मैया बैयाव दालाय बै मोनसे एन जि अ नि मावख'आव माबा गैयामोन होनबा। बेयावबा बिनि थाखाय खाय माबायावसो लिंहरखादोंमोन से रिंगायावसो लिंहरखादोंमोन।
अमफाय सोर थांखो बावलाय?
गैया अखा हानानै मोजांबो खबर हरफिनासैना जोंखौबो थांनो थिनदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बै मोनसे मा होनो लिरगोरलायनानै हरनांगौ होनदोंमोन दा मोनसे। रेजिसट्रेसन ना मा बेखौ मोजां खबर होफिनासैना जोंनोबो।
आतसा थिग आसे। जासै आसै औ होनबालाय नोंसोर बेलासियाव मा खालामगोन?
दाथ' गैथ'आ।
होमबालाय बेखौ बानायनो हायो ना दसे बेलासिआव।
ओरैनो आखिखानाय दं।
आखिखानायाथ' आखिनांगोनसो।
उम सोरबा सासेयानो आखिनांगोन ना बेखौलाय।
आं माबा लांगोन ब्रा दाइस लांगोन आंनाव दाइस दंखायो।
दे नों होमबालाय एसे थाब फैदो।
थांसैआनो नै ओंखा ओं जाखां जानोसै थांसै बानायगोन। कार्बन होनानै आखिबान जायो आंनावहा दंखायो।
हम जाम जाहैनांगौमोनलै अखा अखा हानायावसो बारा गोदै जानाय नंला खोमा।
जागोनदां मान गोदै जाया जानो बेलाय।
अखा हाबा बांद्राय गोदै जायाना।
जाजागौमोन्थ' आरो।
उम
जानांगौ थै जायो मोजां फिथाइ ना बेफोरो नोगोद दाम दामथ' सोब
ओरै खोलाहा नोगोराव लामा लामा फानजोबो ना
औ नोगोराव फानजोबोब्रा
ओमफ्राय गामिफ्रावसो ओरैनो जालाबायो ओरैनो सिरिगारलाबायो
गामिआव माबायानो होआ बिदिखौ फाथ्थायानो होआ मा बिलाय होनो गोदोसो जों बाल्टिं गायै बाल्टिं गायै जायोमोन
उम
दंफांनि सायाव थानानै जायोमोन दाथ' बहा दाना मबाइलसो जासै
उम जों उन्दै उन्दैयावसो बेसिबां गोजौ दं फांआनो जाया मानो गाखोना जायोमोन
थोय आरामसे थाखोमालायनायखौ होसोलायनायखौनो बिफांआवसो गेयोमोन जों
उम बादुंगा खेलाखौ
उम
ओइ थायलाद' बिफां सुमफ्राम बिफांआबो मोजांमोन ना गेलेनो
सथ बाया बाया आ फिमेल बिफांखौथ' दा बुंखा बायखाया
उम
फेमेल गाखोना जानो मोनाखै खोमा नोंसोर
औ मोनदोंब्रा
फिमेल बिफांआथ' गोलैल'सो जायो अबबा अबबा
औ देबोलुजोबो ओमफ्राय
गोरलैयाव थांबाबो जेबो जाया
उम
देनजार गोरालै फिमेल फि
गोरा नङाबा
बिफांआव थायोमोन जों ओरै मोख्रा मोख्रानिफ्राय देनजारसिनबावमोन मोख्रायालाय मासि औ दाबुंसै मोख्रा दंफैयोमोनलै बैयाव
अ'बेयाव
बेयाव बैयाव थाइजौगुरियाव
उम जोंनिथिं बोसोराव मासे मासे फैयोमोन ओमफ्राय गैया बोसोरथामसो जाबाय फैयाखै ओमफ्राय दोनाना बै माखासेफ्रा
जायो नामा?
उम
ए दंफाङा दंफांफ्रा दंफां दोथाबनाया
औ खनसे
गोलैनानै बिदिनो दान्दाजों थुख्लायलाबायनानै दोला जोबखादों रा ओमफ्राय दोलानानै हायाव गोलैबाय खुलुमफैलायखादोंलै
खुलुमफैलायदों
औ गोलैनानै,
ए गावनो गावनो खुलुमफैदों,
औ बे थुख्लायबायना गय बिफाङाव गाखोदोंमोन, ओमफ्राय गय हांग्रा दानदाजों ओरै थुख' हरलाबायबाय थुख्लायलाबायबाय, ओमफाय हालाना सानायफ्रा इयो जलदब' गोलैबाय ओमफ्राय गाहायाव फैनानै, ओरै हान्थुग्रुुब बिदि जालायनानै खुलुमफैलायबाय
ए खुलुमनो रोंलायोना बिसोरबो,
औ
उम
ओरै आखाइ खबजबफैलायदोंब्रा जेनेबा, गोलैखांबाय गोलैखांनानै ओरैनो, सैजहायाबे सानायखौ
औ औ जागोन बे,
बेनि बोसोरनिफ्रायनो, खनसेल' फैबावदों खोमा बे बुथार जानाय बोसोरसे ओमफाय, मार' बोसोरसे उनाव फैफिनदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फैयासै, नोंसिनाबो बोसोराव मासे मासे, मानसिफ्राथ' थांलाबायजोबबाय नै दा ओरै औ हारसिंयै साइडनिया थांलाबायबाय,
जोंथिंनिया ओ मिन्थिया, हाबायना?
मा मानजि स्रनांगौ आरो
माबाया मोसायो गासिया मोसानो हायाखै गन गनथंजिलाया
गंजिलायनाय
उम
माथो दिनै फोरों फोरोंगुरु जालायदोंबाथ' फाजा दं बे
औ आलु फाजा
आदसा
दावदै दावदैया मोनस्लाब जोबाखै जाहैदों एग्लिबायना माबायसो होनाय खोनादां
हा
दाउदै रुनाया मोनानस्लाबजोबाखैनो ओमफ्राय एग्लिबाय नामा होनबावनायसो खोनाबाय आं
मा सिनिमा जाखां फोला बायदों हारसिं
ओम
ओमफ्रायथ' दायोथ' जामा जाजायोमोन, बारा खमसे मुरसियाव बै न'आव खोंग्रा मुरसियाव आराम मुरसि बोराइयाव, ओरै ओरै थुखोबाय दान्दा ओमफ्राय सासे दान्दाजों सोमावबाय गाखोनांलाया आरामसे जायो।
दाना दंखायो दा?
दागायालाय मा ब्रा गामियावलाय, गामिसोलै जोंनाबो गामियाव दान्दाया मेरला थायो। सिन्था गैया नोगोर नङाब्रा जोंना, गांसे
जोंथिंथ' मेरला गय खाग्रा दान्दायानो दावला जोंना, गालांला जोबो
आं दाउसो नांगौमोनलै दाउ न'नि दाउ फिसिग्राखौ लायनोनो मोनाखै दाबो दाउ फिसा सोंनो थिनबाय आं दाखोलै सासेखौ लाफानोफिनबायस
हाथाय बाजाराव फानग्रायाबो
औ जायो ह हााथाय बाजाराव थांनो सम मोनाखै दा नायहैनो नागिरदों जों नै दसे थानानै
माथो ओरैजाय नोगोराव दाख्लै खबरल ओ नोगोराव खबर लानायालाय दाखालि नों लादोंमोन दा
आंनो दा
नोगोरावनो थांनो दा दसे थाना थांखाजाखांनानै
दाउ गन्द्रायानो बिरखारलाबाय
औ बिदिनोसै आरो मानसि हाबबासो फाइथारसिगोन बेयो दिनै एसे गाबोन एसे दांबाय थानांगौ खालाम फिननांसिगनथ' आरो हो खाफामफिननांसिगोन बिफां होगोननांगोन नोंसोरलाय होरलाय माथो हरथारा खम लानानै सम लानानै माथो हरथारा जानमुंखौ
ओम अ दस्राजों रायलायो
ए आतसा आतसा
मोनायाव स्निजिब्रै हाबदों
मा स्निजिब्रै हाबदों
सिस्न सो धोंना ए आंनाव आंनाव माबाथ'वाखै होनोमा हाबफैथ'वाखै
ओम ओम नि माबा मोनसे जायोना बिदि बेबो ओंखाराखै
ओंखारा ओंखारा आंनाववो हाबां हाबांनि माबायाबो ओंखारा
जि बे
ओम ओम आंबो आंनाबो ओंखाराखै दायो नायगोन आं र' नायथ'द थाराखै आं दायो नायनानै बेसेबां जाथारनायसै दिनैसो एसे बुरजा रायलायनांगौ
न
बै सार्स होग्रा माबाया गाज्रि थादों मैया ओमफ्राय जानबुंआबो माबा गैयिनि थाखाय सार्स गैयैनि थाखाय माबायाखै रायलायनो मोनाखै खोनाबाय हा